नोंथां।
अ नोंथाङा आंनि हार सोदोबफोरखौ मोजाङै रोखा खा खोनाहैदोंना
औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथाङा माबाफोर अ सावराय नोंथांनाव माबाफोर सावरायजाथावना आयदा दं नामा?
अ आंथ' दिनैहाय नोंथांनो हरदोंमोन जाहै फ्राय अ जोंनि औ खेलाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो दा नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ सावराय जायो नोंथां आ आं दा जोंनि बर'फोरनि खेलानि बागैनो एसे सुंद'यै बुंना होनसै जोंना दा जेरै जोंना सरासनस्रा सोलिबाय थानाय खेलाफोर जेरै जोंना फु अ जोलुर क्रिकेट ओ भलिबल काबादि बायदिसिना खेलाफोरखौथ' जोंनियाव दा गोबां गेले नु सै दा बेफोरनि अनगायैबो जोंना बर'फोरनाबो गावबा गावनि आंगो खेलाफोर दङ'मोन जाहैबाय जोंना गोदो गोदाय जोङो गावनिनो खेलाफोरखौ गेलेयोमोन
उम
आ दा जों बिजाबफोराव मोननाय बादि जोङो आं फंनैसो खेलाफोरनि मुं बुंनोसै दा बेफोर जाहैबाय गिलादान्दा गर आ आरो मा बुंबावो
ओम बै माबा माबाबो दङ' नामा ओ बै जे गिला होनोमोन नामा बेखौ बै जे ओ खहाबो दङ'ना जोंना खहा
खहा माबायदि गेलेयोमोनथाय बेखौ?
जोङो माबाखौहाय जाबोना बाथाम नङाबा अन्थाइ हाय जाबो आरोना ओमबाहायो ओ मानसिखौ हाय बैजोंहाय बल जजोंहाय बल फिसा बलजों हाय मानि खुबैनांगौ आरोना ओमफ्राय बे हाय उम आखाइ ससेयावहाय नांबाबो जेबो जाया माने हमनो हायो ओमबाहायो आइथिं हान्थुनिफ्राय गाहायसिम नांबा जेबो जाया ओमफाय नैबे आखाइ आसिनि बे जे हान्थु दङना आखाइनि हान्थु बेसिम नांबाबो जेबो जाया आरो ना जुदि नोङो माबायाव हाय ओ मोदोमावहाय नांबायबा माने नोङो गैला आरोना बिदि आरो
नंगौ नोंथां बे खेलाखौ आङो जोंनि गामियाव गे लेनाय नुदोंमोन जों जे आङो जेब्ला उन्दैमोन उन्दैमोन नाथाय दा बेबायदि खेलाखौ नुवा बांसिन मबाइलजों थानाय नुयो नालाय बेफोरखौ जों बारा नुवा दा गिला दान्दा होननानै बुङोब्ला गिला दान्दाखौथ' रावबो गेलेनाय नुवा खोमा दा
औ गिला दान्दाया बैमोन ना मा होनो सु सुनाया औवाजों सुयोमोन नामा बनला बेसिबां गोजान थाङो औ बैगनना बेसिबां गोजान थाङो औ
दा जोंना ओ गन मोनसे फिसा औवानि माबा थायोमोन खोमा जि बुग्रा जि
औ
गोलाव थासिगोन मोनसे ओमफ्राय बेजों बुखोनानै बुनानै गोजानाव थां होनाय ना बिनिफ्राय अ अ अ बिनिफ्राय सुसिगोन नामा बेसे गोजान थांखो औ औ आरो बेनि उन बेबो खेलाफोर हिन्जावसाफोर गेलेग्रा खेला ओ गर गेलेनाय। अन्थाइजों जि गेलेयोमोन ना
औ औ गेलेयो ओरैनोथ' गेलेयो ओ जोंथ' दाबो गेलेयो माब्लाबा माब्लाबा।
दा बेफोर गेलेनायफोरखौ जेब्ला आं उन्दैमोन अब्ला नुदोंमोन आरो गेलेनाय आंबो बिनानावमोन जों गेलेनाय गोसो दायो ए खेलाखौ नाथाय दासो नु औ औ औ गरबा गरबा औ।
बेनि अनगायैबो गुबुन खे-खेला दंबावोमोन खोमा र' जेरै राजा रानि मोननि समाव गेलेनाय जेरै दाउ सौलायनाय, मैसो सौलायनाय, आरो खमज्लायलायनाय दा खमज्लायलायनाय खेला खौ बावखुंग्रि हाजोनि बावखुंग्रि हाजोआव नुदोंमोन खोमा आं एसे मबाइलाव बेवहाय ओं। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों आङो बे बावखुंग्रि खेलायाव खमलायनाय जानायखौ नुदोंमोन। दा बेवहाय मा मा खेला होबावदों बेखौथ' आं मिथिला नों थाङा मिथिगौ नामा मा मा खेला होबावदोंमोन बेवहाय? औ औ औ। अ दा बेनि अनगायै नोंथांमोना मा मा गेलेबावनाय गोसोयाव दं बेबायदि बर'नि
जोंनाथ' बिदिनो ओं
ए कुट कुट कुट ना मा होनना बुंनाय खेला मोनसे दंमोन
दाउज्ला सौलायनायाबो दङ' ना? औ ओमफ्रायहाय बै थालिर फिफां गाखोनायखौ नुनो मोनो। थालिर फिफाङाव थाव फोननानैहाय गाखोनायखौ नुनो मोनो।
औ औ आं ग थ'फोर मोनसे गेलेग्रा खेला बुंदों ओ हायाव जे सिन बोना लायो
अ' बियो माबा जोंनिथिं आं मिथिना बेनि नामखौहाय आं मोनथिया माने मा मोनलाय बेयो?
कुट कुट होननानै जि बु
औ औ नंगौ नंगौ बेनो बेनो बेनो औ खुद खुद खुद खुद।
निफ्राय मोनसे खेला दंबावो जि जोङो ओ जों गेलेनो मोनदो आरो बेखौ ओ जेसेबां बुरजा गथ'आनो जायामानो गेलेयोमोन बेखौ जे सासे गथ'आ गंबाय बेनि उनाव बिनि बिखुं साजों बारलांबाय जुदि बिनि आइथिङा बिनि आयथिङा जुदि खर'आव एबा मायावबा नाङो
औ औ औ आरो बिनिफ्राय बियो बारबाय थायोना मोनसेया आथिंखौ बारनाय जुदि बैखौ हायोबा बार नाय जुदि नोङो बिखुं साजों बारनायखौ हायोबा बिखुं साजों बारनायखौ हायोबा ओमबा नोङो ओ नैबे माबा मा होननांगौ जाखो बेलेग मोनसे स्टेपाव फैयो आरोना माने जिरायनानै बे बिनि आयथिंखौ बारदोलाय आरो बिनि आथिंनि उनाव हाय बिनि आथिंनि सायाव बिनि आथिं जाबगोन आरो बि खौ हायोबा आरो आखाइ होबावगोन आखाया बि नि मोननै ओ आंनि मोननै जुदि थांबायबा जोबहैबायबा बेखौ बारनो हाजोबबायबा आरो बेलेग मोनसे बार नांगौ बिदि आरोना।
नंगौ नंगौ बे खेलाखौ नो मा होनना बुङो नोंसिनि जायगायाव?
गारि साखा होनो औ गारि साखा। ए जायगा लायै जायगा।
हारसानिसो जाज-जाहैयो खोमादां जोंनिया जोंनि बे बुंनाया आरो बेखौ बारनाय समावबो गुबुन गुबुन रावफोर बाहायो र' जेरै गिबि खेब बारबा एक'थि गासि नैथि खेब बारबा दुइय' द' खमि ओरैनो बुङोमोन बेबायदि साननानै औ सानै सानै बारोमोन। नाथाय दा आं बेखौ रियेलाइस जायोदि बे बुंनाय सोदोब जों जि बाहोमोन बि एक टिका सिदय दशमि होननाय सो-सोदोबफोरा बेथ' एस सामिससो जायो ।
औ औ बेयो बर'नि नङा। जोंनाथ' बिदि बारनायावहाय जोंना बैखौहाय जुदि ओ माबायोबा जोंना जों ओरैसो बुङोमोन आं मोनथिया अबेनि आ बेथ' बर'आवबो नोङा जोंनि जों इसिं बिसिं बिदि होननायसो खोनायोमोन आङो इसिं बिसिं सिं साब बिदि होननायसो - -
अब्ला बेयो बर'नि जानांगौ बेयो बर'नि जानांगौ बर'आवबो बेबायदि सोदोबफोर दंसोगारोमोन खेलाफोराव बुंनाय दा एसे
औ आरो बैबो दङना आरो बैबो दङना ओ बै जे गेलेयो आसि साननाय गेलेयो जे। ओ औ औ। आथिथिका होननाया आथिथिका बलंगा होनलायनाय बेबो दङ ओमफ्रायहायो मोनसेया दङ ओ मा होनोमोनलाय बेखौ जुजायना मा साननाय मा साननाय होनो मोनलाय बेखौ? खेर खेर खुदुना दंजों नाजों बेखौहाय आ आखाइ आखाइ सानो आरो ना खेर खेर खुदुना गाङाबारि दाङा टप आ टप बि टप सिरिं मिरिं लावथ'फ गेजेराव सलथब बिदि सानो आरोना जोङो आमफ्राय मोनसेया दङ आसौ बिसौ औ। औ दोननानै औ औ ओमफ्राय आरो मोनसेया दं जाहैबाय ओ आसौ बिसौ गुमब्रि बिसौ होननायनि दङ मोनसेया नोंथां मोना गेलेना गेलेयामोन बि
औ गेलेयोमोन नोंथां बेफोरखौबो जोङो औ बेनिफ्राय ओ मा होनो आजिमेव मेव होननायखौबोथ' गोसो दं नोंथाङा। जेरै उन्दै उन्दै गथ'फोरजोंसो गेलेयो आसि जेनेबा नोंनि औ औ औ आसिनि सायाव आसिनि खेबनानै औ।
ओमफ्राय जोंना बेखौहाय माबायावहाय नोंसिना माबायदि खनो बेखौ आजि मिउमिउखौ?
आजि मेव मेव हारसा गथ' गथ' माइरं बिनो फैदों होन्नानै
अ जोंनाथिंहाय बिदि ओ जिगु जिगु होनै हो माने ओरै जिगु अरबाय नालाय इवबो अरबाय इवबो अ माबा आखाइजों खेबलायबाय नालाय जि खेबनाय जायो नालाय जोंनिथिं बिदि होनो जिगु जिगु बं ब्रमा इदि होनो आरो।
औ औ खे-खेबसे नोंथाङा बुंजोबनो हागोन नामा माबायदि बुङोमोन बेखौ?
आंबो गोसोआव गैलाना बारा ओ जिगु जिगु बम ब्रमा बोरैबा होनोमोन बे ससेखौहां आं गोसोआव गैला आरोना। ओमफ्रायहाय मारै जोङो बेखौहाय ओमफ्रायहायो एरलायलायगोन आरोना।
औ औ औ औ औ जोबनायाव ऐरलायलायो औ औ । दा बेफोर खेलाखौ गथ' उन्दैसाफोरखौ मिनिहोनो थाखाय गेलेनाय जायोमोन बेखौ ओ सानजायो आरो। दा नोंथाङा नुयोना बेबायदि गेलेनाय?
दाथ' माने ओ बिसोरथ' बारा गेलेला दायो गथ'फ्राथ' बेफोरखौ रोंला। ओ जों जों बानायो माब्लाबा माब्लाबा गथ'फोरखौ बानायो जोङो।
गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ जों दा, दाथ' बांसिन मबाइल मोनबाय नालाय बेफोर इतसेबो गोसो जाला गथ'साफोराबो गेलेनो औ औ औ औ औ औ सोनाबारि जेरै जेरै फुटबल गेलेग्रा ओ मुंदांखा गेलेगिरि जेरै मेसि, रनाल्द' बिफोरनि मुंखौल' बिसोरनि खुगायाव खोनागोन दा, जोंनि बे बर'नि खन्थाइ आवरायनाय रखम रोजाबनानैजे गेलेग्रा दं बेखौ गोसोआव गैला रावबो, दा जोंबो गोसोआव गैला, दा उन्दै फोरा बहा थाबावनो जों फोरोंनो रोङाबा, दा जोङो जुदि माखौबा माखौबाफोर गोसोआव दंबा बेफोरखौ जोङो बिसो बिसोरखौ फोरोंनो हायो आरो जाहाथे जोंनि ओ बेफोरो ओ हारिमुफोरा गोथाङै थालाङो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
खेला दंबावोमोन र' आखाइखौ लाबाय गथ' फिसानिखौ बेनि उनाव बेवहाय जोङो
ओंखाम सं सं, ओऔ ओंखाम संसंखौबो गेलेखायो औ, ओमफायहायो आरो नोंथाङा दैयाव गेलेयोना गेलेया? बेै आमोल दिमोल गेलेयोना गेलेया नोंथाङा? ओहो आसि गावनाय नोङा, ओ नोंसिना आसि गावना गेलेयो खोमा?
आं दैयाव बांद्राय गेलेनो मोनासै, माने बेबायदि खाथि खाथियाव फुख्रि एबा दैसाफोरबो गैयामोन नालाय बेनिखायनो आं दैयाव गेलेनाय
जोंना जों माने दैयावहाय गेलेयोमोन माने ओ दैयावहाय ओ सोर सोर दुगैगोन दुगैबाय ना, दुगैनानै गल थाजोब्बाय दैयावहाय ओमफ्राय हायो, ओ जायानो बेयाव ओ माबा जागोन गान खननायाव जायानो बे दुं नायावहाय गोलैहैगोन बेनो होसोनांगौ आरोना माने माबाखौहाय मानसिखौहाय होसो होसो दैजोंहाय हमनांगौ, माने दैयावहाय हालोब्बा, दैयाव हालोब्बा हमनो मोना, माने बे हाजार हमबाबो माने थैया आरोना, ओमफाय दैनि हायावहाय थानायावहाय जुदि खर'आव दांनो मोनबायबा होनबा थैबाय आरोना, बेनो जानांगौस्लाय दाना मानसिखौ हे हमबा बायनांगौ आरोना होसोबायनानै औ औ हालोब्बा, थोब्ल'बाय उम दै सिङावहाय थोब्ल' हम माबा गबाय आरोना
बेफोर खेला, औ बेफोर खेलाफोरखौ जों जेब्ला उन्दैमोन अब्ला जोंनि लोगोफोरा गेलेयोमोन जानांगौ बैखौ, औ खोनायोमोन आरो बिसोरखौ रायज्लायनाय, औ औ औ औ नाथाय दालाय
औ, दाथ' गैलाना?
गामि ग गामि इ नै जोंनि बे हाजो खर'जों थानाय गथ' गथ'साफोरखौ गेलेयो जानांगौ बि बिसोरनिथिं एसेबां मबाइलफोर बांद्राय नुनो मोनाना बिसोरनिथिं मालाबाफोर थांबाय बायोब्ला नुयो आरो खायसे खायसेखौ गेलेनायअब्लाबो इन्टारनेट गोनां हन्था जायगाबाबो बिसोरो मबाइलसो नायो आरो
औ नंगौ
औ
औ होमबा नोंथां थाइमाबो जाबाय नालाय जों ना दोनथनोसै औ औ नोंथां औ गोजोनथों